औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ नै आं दा बिदिनो दङ लामाफोरावनो नोंथां रायज्लायनो हागोन।
अ नोंथाङा जाखांबाय?
जानाया सानसु जाखांबायमोन नोंथां।
औ आंगौ नोंथाङा खबर फ्रा माबायदियै दायो?
दा खबरफ्रा बरथमान थिगानो। दा जेबो खामानि सामानि गैथ'वा एसे मोजाङैनो सोलिनानै दङ। होमबाबो उम।
ओ नोंथाङा दायो होनोमबाथ' फ्रियैनो दं होनबा ना?
औ थारैनो फ्रियैनो दं।
नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथां जों आं मोनसे टपिक एबा आयदासो लानानै फैदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां टफिकआ मा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन टपिकआनो जादों जोंना एबा आयदायानो जादों बोथोरनि सायाव बोथोरनि सायाव एसे नोंथाङा फंनैसोबाबो फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां हागोन बारु। होमबा आं दायो नोंथांनि सिगाङाव बुंग्रोसै होमबा ना।
औ।
औ। दा बोथोर होनबाथ' जोंहा बेलेग बेलेग बोथोर दङ जेरै हमनानै ला गोजां बोथोर। गोलोम बोथोर बिदिनो दङ दैज्लांबो दङ। औ ओमफ्राय आं माने नोंथांनि सिगाङावहाय एसे गोलोम बोथोरनि सायावसो खोन्थानो सानदों माने आंनि रोंगौथिखौ आरो ना नोंथां नों मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। उम दा गोलोम बोथोर होननाय लोगो लोगो जों मोनथिनो मोनो जोंहा गरम गरमाआ बारायो नङा होमबा जोङो जायगायावहाय आरो जोंहा नुनो मोनो सोरांबानो जोंहा इदिनो सारिथाफ्रावनो सोरांनायखौ जों नुनो मोनो आरो मा होनोमोनलाय बिदिनो सातथाफोराव जोंहा खोमसि जायो आरो बिदिनो होमबा जोंहा गोलोम बोथ बोथोरावहाय माने सान बा गोलाव जायो आरो हरबायाहाय गुसुं जायो आरो जों बादिखौ नुनो मोनो आरो गो गोलोम बोथोरावहाय औ नोंथां ओमफ्राय गोबां फिथाइ सामथाइ गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइ गोदै गोखै जों बेखौ जानोबो मोनो आरो मानो होनबा बे बे बोथोरावनो जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइखौ जों जाथावखौ जों नुनो मोनो जेरै हमनानै ला थाइजौ बा जों लिसु हमनानै ला बा खान्थाल हमनानै ला बा थरमुस आ आरो बिदिनो बायदि बायदि गोबां दङ नोंथां आं फोरमायजोबनो हाया बेफोरखौहाय। नाथाय जों मिथिनो मोनो आरोना गोलोम बोथोराव जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइखौहाय जों जानो मोन नि जोंनि जायगायावनो माने थायनायखौ जों नुनो मोनो नालाय आरो जोंङो गोलोम बोथोरावहाय गरम बोथोरावहाय जोंहा बांसिनै स्कुल कलेज फोराहाय माने बन्द' मोनो गरम बन्द' होननानै जों मोनोना जुलाइ मासावहाय। ओजों मोनो आर' बांसिन होमबा जों बन्द मोननो जोंनि लोगोनाव खालामनो हायो जों बिदिनो गोलोम बोथोरावहाय जों न'नि मानसिफोरजों बा लोगोफोरजों जों सम होनानै जों माने एसे ए फुरति खालामनो हायो बा इन्जय खालामनो हायो आरो उम औ नोंथां ओमफ्राय बिनो दङ जेनेबा गोलोम बोथोरावहाय जों खोनानाय बायदिबा गोलोम बोथोराव जों बेरायनो मानोबो सबसे साबसिन बोथोर होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना नोंथां मानो होमबा जायगाफ्रा स्र स्र' जायो बांसिनानो दैमाफोरा साफा जायो बिदिनो अबेबा जों माने बिदिनो ओ राइडफोर थाङोबा टुरफोर थाङोबा बिदिनो आरो जों गोलोम बोथोरावहाय जों माबायदिखौ नुनो मोनो जों गोलोम बोथ थोरावहाय गोबां गरम जायो नङा होमबा जों होमबा बे समावहाय मा खालामो इदिनो अबेबा दै दैमा सेर फ्राव बा मा दंफां सायाफ्राव जों ज'यैनो लोगोफोर जिरायना नै थानायखौ नुनो मोनो बेयावनो सावरायलायनानै बा अबेबा दैमा सेरावहाय जोङो इदिनो दुगैहैनो हायो बेयावहाय जोङो रंजानो हायो गाव गाव जों माने टाइम होनो हायो आरो न'खरनिजोंबो हायो बा लोगोफोरजों बिदिनो औ जों गोलोम बोथोरावहाय बारा न' सिङाव हाबसिननानै थानायखौ नुवा मानसिफोरखौहाय। मानो होनोबा गरमबो जायो नालाय न' सिङाव जों थानोबो हाया न' सिङाव बांद्राय थायोबा जोंना बेमार आजार जानायनिबो चान्स थायो जन्दिस माबा माबि बिदिनो ओंखायनो जों माखा खालामो गोलोम बोथोरावहाय जों बांसिन बाहेराव थासिगोन गामियावनो अबबा लोगोफोरनाव बा इदिनो जमा थानानै जों बेयाव माबा माबि जों हमनानै ला गेलेयो बा बिदिनो खाजिफोर जायो। यो जेरै ओ नारेंआथ' जोंहा बार'मास मोनो आरो नाथाय बांसिन जे ओ गोलोम बोथोरावहाय जों नारें फिथाइफोरखौ जों नुनो मोनो नालाय होमबा जों बिदिनो खाजि खुजि जायो जोङो हमनानै ला जों नारेंखौ जों सरबत बान्नानैबो लोंनो हागौ। बिदि खालामनानै जों माने गोलोम बोथोरावहाय जों गोबां इदिनो नुनो मोनो आरोना नोंथां माने जों फुरथि भुं नुनायखौ जों मोनो आरो गोलोम बोथोरावहाय
औ आ
ओमफ्राय हमनानै ला जों गोलोम बोथोरावहाय आं नोंथांनि सिङावथ' फोरमायखादों। हर मा होनोमोनलाय सानबा गोलाव जायो हरबा गुसुं जायो नङा होमबा? होनबा औ नोंथां दानि एसे मोन औ बिदिनो ओमफ्राय दङ हमना ला गोजां बोथोर गोजां बोथोराबो जोंहा बिदिनो जायो मा होनोमोनलाय हेल' हेलौ अ नोंथां एसे माने बेकग्राउणड बेकग्राउणड फैदोंमोन माने
अह
औ नोंथां गोजां बोथोरखौ आं मोनथियो आरोना जेनेबा जोंहा गुसु जायो आरो जोंहा हर बा गोलाव जायो सानबा गुसुं जायो होनना नै होनबाबो आं माने नोंथांखौनो माने गोजां बोथोरनि माने बागै एसे फोरमायजानो लुबै दोंमोन माने आं गोलोम बोथोरनि सायाव फोरमायबाय नालाय नोंथाङा गोजां बोथोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदों होनबा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे
गोजां बोथोर होनोब्लाथ' मोनथिखायो जों बयबो गोजां बोथोराव माने जोङो गोजाङो आरो ना गोजांनाय माने जोंहा बेबायदिनो गानफब जोमफबै जोङो बेरायनो हायो आरो ना जों बेरायनायानो जा मानानो जा आं आंनि साननाया थ' आं गरम बोथोरनिफ्राय आं माने गोजां बोथोरखौ बांसिन साबसिन मोजां मोनो आरोना। बेरायनायाव मानो होनोब्ला ओ गानफब जोमफब जोङो बेरायनो हायो। जोङो गरम बोथोरावहाय जोङो बेबायदि गानफब जोमफब जों बेरायनो हाया। मानो होनोब्ला गरम बोथोरा जोंना जोबोद माने गरम फैयो। गरमा माने जोंनि मोदोमफोरखौहाय जोबोद माने बिदिनो गोलोमनायजों जोंनि ओ गस्ला लंफेन बेफोर गाननायफ्रा माने दसेनो माने गोलोमखांनानै जोंनि गस्ला लंफेनफ्रा माने ओ लेथ्रा जायो एबा ओ गोलोमदै जों माने मोनामो आरोना बेबायदिनो ओमफाय गोलोम बोथोरावबो बेदिनो गोबां माने इन्जय खालामनो हायो मानो होनब्ला जों बेबायदिनो‌ दैमाफ्राव जों दुहैहैनानै जों लोगोफोरजों एबा जों फेमिलिफोरजों जों थांनानै इन्जय खालामनो हायो बा बाट बेबायदिनो ओ गोजां बोथोरावबो जों गो-गोबां माने जायगाफोर जों भिजित खालामनो हायो। जों माने गोजां बोथोरावबो ओरैबायदि थारमाने आं ओ आंनि नुनाय बायदिब्ला जों हाजो एरियायाव थांनांगौ जोङो गोजां बोथोराव मानो होनोब्ला ओ नेचारेला एबा नेचार भिउफ्रा बिराद मोजां जायो जों फट'ग्राफ लानो थाखाय जों बेबायदिनो ओ गोजां बोथोर समावहाय गोबां जायगाफ्रावबोबायदिनो बरफ गोलनायखौ जों नुनो मोनो। जों थांनानै बेवहाय जों रंजा थांनानै जों ओ ओ थाहैनो हायो आरोना फारसेथिं नायोब्ला गोजां बोथोर बोथोराबो जोंनि थाखाय खहा मानो होनोब्ला जोंहा बांद्राय गोजाङोब्ला जोंनि थाखायनो जोंनि देहानि थाखायनो मोजां नङा नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो ओ फारनैथिंबो नायोब्ला माने मोननैबो पारफेक्ट नङा आरोना नोंथां ओ गरम बोथोर बोथोरावबो गरमद्राय जायोब्ला मोजां नङा आरो गोजां बोथोरावबो बांद्राय गोजाङोब्ला बांद्राय मोजां नङा ओंखायनो माने मोननैबो इकुवेल माने मोननैबो पारफेक्ट नङा ओंखायनो रावबो माने पारफेक्ट जाखाया एसे नङा एसे माने मि थिग जाखाथारो नङा होमब नोंदां ओ ओ मोनसे नङखि मोनसे खमि थाखायो आरो ना बेबायदिनो गोजां बोथोरावबो गोबां माने फिथाइ सामथायाइखौ जों मोननो हायो जेरै खमला आफेल माबा माबि जों गायो आरोोना बेफोर जायगाफ्राव मोजां माने ओ बेफ्राव जों बरनजानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा बे मोजां जायगाफ्रावहाय जों गोजां बोथोर समावहाय जोङो बेबायदिनो ओ अबावबा थांनानै जों जारनि बेबायदिनो गोबां माने इन्जय खालामनो हायो जोङो बन बन फायार सावनानै जों लोगोफोरजों माने बिराद इन्जय खालामनो हायो आरोना बेबायदिनो वेदार रस्टिं खालामनानै जों म माने बे इन्जयमेन्ट लानो हायो जोंनि लाइफाव जों इन्जयमेन्ट लानाया जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होनबा नोंथां जोङो बे गोजां ओ बोथोरावहाय माने जों बेदिनो ज' लोगो नांनानै जों बे बादिनो बन फायाराव गल जिरायनानै बेदर हांनानै बेवहाय जों बे बादिनो साहा फुदुंनानै एबा जों माबा कलद्रिंफोर लोंनानै जों बेहाय इनजय खालामनो हायो जोंनि लाइफाव ओंखायनो माने गोजाम दैजां बोथोराबो एबा ओ गरम बोथोराबो माने इकुवेल आर ना मोननैयावबो जोङो बेरायनो हायो ओ बाद आंनिबा गोजां बोथोरा एसे साबसिन होनजायो मानो होनोब्ला जों माने एसे मोजाङै थानो हायो जों बांद्राय बेबायदि गानफब जोमफब ब थानो हायो जों गरम बोथोरावसो जों गानफब जोमफब थानो हाया जोंनो बे बादिनो ओ गरमजों जोङो थानोनो हाया मालाबा समाव जोङो गोजां बोथोराव जों माने गोजाङोब्लाबो जोङो बेबायदिनो अर सायनानै एबा जनो गुदुं गस्ला माबा माबि गाननानै एबा जोङो बेबायदिनो उ फुनानै बिसथाफ्राव जों बिदिनो खम्बल गोबां माने लानानै जोङो मोजां जों थानो हायो बाद माने जोङो गोजां बोथोरावबो जोङो दै गुसुखौ जों लोंनो हाया ना नोंथां बेनो मोनसे प्रब्लेम ओमफ्राय जोंनि दुगैनायफोराव एसे प्रब्लेम होयो गोजां बोथोरा ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफफ्राय गरम बोथोरावहाय माने जोंनि दैफोरा गुसु जायो नालाय माने गरम बोथोरावहाय माने गुसु जायो दैया ओमफफ्राय गोजां बोथोरावहाय गरम जायो आरो माने गरमावहाय गुसु जायो ओमफफ्राय गुसु आवहाय गरम जायो दैे माने सोलायो आरो ना माने बिदिनो बोथोरा माने बोथोर लायै बोथोर बेबायदिनो सेन्स जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोबां माने बाथ्रा ओंखारलाङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा आङो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा आंनि सिगाङावबो गोजां बोथोरनि बागै बिराद मोजाङै फोरमायहरनानै होखाबाय आं बो एसे रोंगौथिखौ मोननो हादों दा होमबा नै समाबो जानानै फैबाय दे होमबा ना औ।